औ खोनादों नदोंां
अ नोंथां खोनादों
औ नोंथांनियाव आङो अमा फिसिनायनि सायाव मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ औ हागोन
दे नोंथां
बेयावनो गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहग्रोनाय थाबाय।
औ जा नोंथांनिसिमबो जासि हरग्रोनाय थाबाय
औ दा जोङो सावरायनो लादों
उम
खोनादोंना नोंथां
औ खनादों दे
औ जों दा अमा आरो नानि सायाव सावरायनो नागिरदों। ओ गिबियावनो आं अमाखौ लागोन गिबियावनो आं अमाखौ लाग्रोनानै नोंथांनि सावरायगोन ओ अमा अमा बुङोब्लाथ' जोंनि ओ जोंनि ओनसोल ओनसोलाव माने मोनसे बेदर फेभरेट बुंनाय जायो जों जेराव माने बाहायनाय जायो बेफोरखौ ओ हाबा हुंखा बायदिसिना पिकनिक जानाय बायदिसिनायाव जा बेफोरखौ बाहायनाय जायो औ ओमफ्राय जों बेखौ गिबियावनो अमाखौ जोङो जेनेबा फिसानिफ्राय ओ फिबियो फनानै एयाइ जों दाङो बे दिनों ओ
औ
जै बा अमाननिफ्राय आ गुन्दै अफ्रि आरो बे थास बिलाइखौ बिसिनानै जों रुनानै अमा ओ अनो जाखांनायनि उनाव जों जेब्ला ओ स्नि दाइन मास जागोन
औ
अब्ला जों बेखौ ओ फाननो हानाय एबा जानो हानाय ओ सम
औ औ औ
बे ओ अमानिफ्राय ओ गोबां रोखोमनिबो जों ओ मोनसे मोनसे आलादा आलादा बेदरबो मोननाय जायो ओ जेराव ओ मेजेम मोदोम आरो बान्दार बिबु बिदिनो आथिंफोराबो आलादा जायो। जों बेखौ ओ जोंनि ओ जिखुनुहग ओ खरम' जाया मानो न'आव हाबायानो जा आरो सोरनिबा बारदे जिखुनुहुग माबा मोनसे बेयाव जोंङो ओ अमाखौ ओ माने होनाय जायो। अमा नंङाब्लानो माने जोंहा ओ बर'नि हाबायाव माने हाबा बायदिबो माने नाम थानो नागिरा नोंथां बेनि थाखायनो जोंनो गिबियावनो जों अमा अमा बेदरखौ माने जोंङो ओ लानाय जाखाथारो आरो। ए अमा बेदर गैयाबा माने ओ हाबाखौ खायसे माने हाबा बायदि मोननो नागिरा माने ओ गिबियावनो अमा बेदरखौसो सोंग्रोयो। ओ बेदर दंना गैया इफोरबायदि। ओ बिनो। औ ओ दा बिनिफ्राय आं ओरैनो आरो गुसुङै ओ नानि बागै बुंलांनोसैलाय। ओ जों ओ जोंहा ना ना बुङोब्ला जोंबो नाखौ फिनो थाखाय जोंहा ओ गिबियावनो न'खराव ओ फख्रि फख्रि जावग्रोनांगोन ओ बे फख्रियाव ओमफ्राय जोङो बिदिनो दैसानिफ्राय दै लाबोनानै जोङो बे फुख्रियाव दै सोनांगोन। बेनिफ्राय जोङो ना गोरलै गोरलै फोरखौ लाबोनानै जोङो बुहुद रोखोमनि थायो नाफोराबो आलादा आलादा ओ बबे जायगा लानानै जायगा ना माने ओ फिनो हानाय थायो नालाय बिदिनो नाखौबो ओ जोङो जेरै ओ गामियारि फोराव फियोब्ला माबायदि नाया थायो बे नाखौ लाबोनानै जों फिनाय जायो ओ ओमफाय फि फिनानै बिदिनो नाफोरनोबो गुन्दै बायदिसिना सारना होनाय जायो
उम
जे बिदिनो थास‌ गोलै गारना होनाय जायो नानि आदारनि थाखाय ओ बेनिफ्राय जों नाखौबो बिदिनो ओ हाथाइ बाजार बायदि सिनायावबो जों फाननाय जायो बिदिनो नखरावबो जों जानाय जायो ओमफ्राय औ ओमफ्राय जोङो माने ओ नाफोरखौ ओ बिदिनो जों नाफोरखौ बायदिसिना रोखोमनि माने फोराननानैबो जानो हायो ओ गोबाव समनि थाखाय फोरानाबो दोनना दोननो हायो बिदिनो ओ ओंख्रि आरो गावनि आंखालनि थाखाय जोङो बे फुख्रिनि नाखौ बोखांनानैबो जोङो माने ओ हाथाय बाजारावबो फानहैनाय जायो औ नोंथां औ नोंथाङाबो बिनि बागै औ
नोंथाङा अ अमा बेदर आरो नाखौ ओ माबायाव बाहायनाय जायो नोंथाङा गोबां मोजाङैनो खोन्थालांबाय नोंथांनो आरो आरोबाव मो आंनि जिस सानो आं जा मिथि सिगौ नोंथांनो एसे फोरमायनो आं मोनगोन होननानै आंबो आसा खालामबाय ओ नोंथांनो आं दा ओ अ जों दा नोंथाङा होननाय बायदि ओ जों दाउआ ना फिसिनो थाखाय खाय जोंनो फुख्रि नांगोन होननाया नोंथाङा ओ जोङो जोङो खनसेब बिदिनो अमा आरो ना बे मोननैखौबो जेनेबा अमानि जा अमा खि बा अमानि जा जाखोन्दा आदार बेफोरखौ जों नानोबो होनो हायो बेफोरबायदिनो जों जेनेबा हाखर थार बे हाखरफाराव जों अमा खौ फिसिनो हायो आरो । दा अमाया जाखिनि जानानै जा बेखिनि दोगोन जानाय बे दोगोन जानायखौ बिसोरो सिगारो बे जिखिनि जा बिसोरनि खि बा आदार बेफोरखौ जोङो जेथिया ओ हाखर फारावनो होगोन नालाय बेनिखाय दानियाथ' बांसिनानो जों फारमिं लाइनावसो बांसिन खालामखायो जेखिनि फिसिनायानो जाया मानो बेफोरदि माने फारमिं लाइनाव खालामबा ओ मोजां आरो खनसेनो बांसिन जेनेबा अमानि गेजेराव नों नाखौबो फिनानै ओने इन्टिग्रेटेड फार्मिं बायदि जायो आरो। ओ जेनेबा जों नोंथां होननाय बायदि जों अमा जेनेबा बांसिनानो दाबाथ' बांसिनानो जेनेबा ओ जोंनि जेनेबा हाग्रानि थास' बिनिफ्राय गुन्दै बिदिनो खायसे खायसे आरो ओ जेनेबा सरकारि दाना जेरै पिक फिट बायदिसिना आदारफोरखौ होनानै अमाफोरखौ फिसिनाय जायो ओ बेफोरजों लोगोसे जों नाखौ जों देरहोनो थाखाय जों नानोबो बेफोरनो आदारबो मोननाय जायो लोगोसे जिखिनि अमानि जा खि बे खिनिखोबो ओ दैयाव जेनेबा हाखरफोराव थाबाय नालाय बेनिफ्राय नाया बो मोनजाखाबाय बेखो ओ लोगोसे जिखिनि जेनेबा नाया जाजोबनो हायाबाबो बेखिनो लेथ्राादै जागोन बांद्राय लेथ्राबो नङा। जेनेबा बे दैखौ मिदादा मेेनटेनेन्स खामनो थाखाय बे दैयाव सुनै हेनुबो गारनांगोन इन दैया सा फाबो थायो लोगोसे बेयाव एम खौबो जायो आरोना एम्फौबो जानाय बायदि जेनेबा बेनि जि खिनि दा आरो लोगोसे दानियाथ' अमा खि लोगोसे बां दै एम्फौ एम्फौ जाहोनो था खाय ओ जेब्ला एम्फौ जागोन अब्ला नाया मोनजागोन नालाय बेफोरनि थाखाय जोंनि मोसौ खि ओ बिनिफ्राय अमा खि बायदिसिनाखौ माने दैयाव गारनाय जायो आरो ओ जेनेबा बेफोरबायदि दैआ गाज्रि जानानै ओ बे दैयाव एम्फौ सोमजियो बेफोरबायदिनि थाखाय माने दैयाव ओ मोसौ खि बेनिफ्राय अमानि खि बायदिसिनाखौ गारनाय जायो लोगोसे बिदिनो अमा देरहोनो थाखाय जोङो अमानो जोङो बिजि होनांगोन ओ जों जेब्ला अमा अमा मासेया बिमा अमा बिमाया बोसोराव खेबनै फिसा होयो सय मास सय मासजों बिदिनो ओ जोंनिया बांसिनानो बेफोरखौ जेनेबा न'खर सामलायनायजों लोगोसे गावनि ओरैनो थास्लायस्लाय समखौ जेनेबा बेफोरबायदि ओ जि फिसिनानै फैसा थाखा खामायसिन थाखाय बेफोरखौ बाहायखायो नङा होमबा? बेफोरबायदिनो जेनेबा नोंथां होननाय बायदि जों अमाखौ लानायाव गिबियावनो जों अमानि गराल बानायनांगोन ओ बेफोर हाखर फाहाराव बानायबा मोजां ओ बे याव अमा गराल बानायबा बेहाय गिबियावनो नों अमा मा मासेबा मानै जों लाग्रोबाय बे अमा मासेबा मानै लाबग्रोनाया ओ गिबियावनोथ' फिसाहोखाया बे जेनेबा सय सात माहानि उनाव बे जिथिया क्रस खालामनो हानाय जायो बेखो ओमनिया बेखो जे क्रस खालामबाय बिदि बिनि उनाव आरो बेयो सय मासनि उनाव फिसा होगोन बे जिथिया बिमा खनसे जाग'यो माने बियो ओ बोसोराव खेबनै फिसा होगोन आरो सय मास सय मासदो बेनिफ्राय खेबसेयाव बि मौबा आवबा दस बार'था फिसा होबाबो जोंनिया ओ मा बोसोरसेयाव ओ हमनाला दसथखेनो होबायो मास मोनसेयाव माने मास सरि सय मासाव दसथा फिसा होबाबो बोसोरसेयाव ओमनिया बिसथा फिसा जागोन बेफोरबायदिनो ओ जोङो गोबां आबादारि फोरा मोजां रां खामायनानै लानो हायो आरो। बेफोरबायदि ओ लोगोसे जे नोंथां होननाय बायदि जोङो अमानोबो बिजि होनांगो ओ लोगोसेनो जों बेखौ मोजाङै ग्रथ लाबोनो थाखाय बेनो भिटामिन बायदिसिना मुलिफोरखौबो जों होनो गोनां जायो। बेखायनो नाखौबो जोङो ओरैनो जेनेबा जोङो दैयावल' हेंगारना दोनबा जाया नालाय नङा होमबा ओ बेनो आदारबो होनांगोन बेनो भि टामिनबो होनांगोन ओ लोगोसेनो दैयाबो एसे साफा जानांगोन बेबायनो होबासो
नंगौ नोथां।
ओ बा जाराव जि फानबा बेनि दामखौ जों बांद्राय मोनगोन बा बुरजा मोनगोन आरो बेखायनो बेनिफ्राय फिसानिफ्राय जों जेनेबा गेदेर जाबायलां जालांबाय थानो हागोन आरो जों मार्केटाव जोंनि जा हाथाय बाजारा बेयाव गोबां बेफोरनि दामा बुरजा ओ जायफोरखौ फाननानै जोंनि न'खरफोरा मोजाङै सलि बा गावबो मोनसे मोजां रां जों आरजिनो हायो आरो बेफोरबायदिनो लोगोसेनो नोंथां होननाय बायदि जोंनो अमा आरो नाखौ जोंनो नांथारगो ओ बेफोरफोरखो फिसि नो बारा माने एसे मालाबा समाव अमाफोरा बेराम जायो ओ मालाबा समाव नाफोरा बेराम जायो नाथाय बिसोरनि बेमार बेरामफोरखौ माने इसेबां जाबाय थानाय नङा आरो ओ दाउफोरनिफ्राय दाउफोरा बेफोरनो जोङो जों फार्म बानायबा दाउनि फारामबानबा जों बिसोरखौ लोगोसे लाइटआव दोनबाय थानांगोन गुदुंबो होनांगोन लोगोसेनो बिसोरनो मेडिसिनबो माने ओ जिखिनि अमानो खरसा जायो माने दाउआव बेसेबांनो जेनेबा हमना ला जेनेबा दाउआ एसेबां बेसेबां जाया बाट इदिनो जिखिनि मुलि खरसा बेयाव बांद्राय जायो आरो बेबायदिनो जेनेबा दा जिखिनि आबादारि बिथांमोना माने खनसे लागैजों खेबनै जेनेबा फिसिनांगौ आरो बेफोरनो जेनेबा खनसेयावनो मोननै फार्मा देरलांनाय बायदि ओ नोंथां बिदिनो अमा आरो दाउखो जों खनसे लागैनो फिसिनो हायो जोङो अमाखौ बिनो हाखरफोराराव फिसिबाय आरो नाखौ जों हाखराव फिसिनांगोन बेदिनो नोंथांनिफ्राय गोबां सोंथि बेफोरनि फिननाय ओं फोरावबो गोबां सोंथि थिनि फिन्नायफोरखौ मिथिनो हागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।
औ नंगौ नोंथां आंबो खोब मोजां मोनदों नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै।
औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोनथों दे